खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
होमबा बिदिबा आङो नोंथांजों माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन दे।
उम ओ आङो नोंथांनि सिगाङावहाय जोंनि दा सोलिबाय थानाय ओ समाजारि बिजोंनि सोमोन्दैहाय सावरायनो सानदों समाजारि बिजोङा जोंनि गेजेरावहाय माबायदि ओ गोहोम खोख्लैदों बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो। दा समाजारि बिजों होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो आथिखालाव समाजारि बिजोङा माबायदि गोसारगासिनो जों नुनो मोनखाबाय। समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर' समाजाव गोबां गाज्रि थासारिफोरा थाय सोमजिगासिनो आरो जेरै जाथावै जाथायफोरानो सोमजिगासिनो। समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंहाय जोङो बांसिनै समाजारि बिजोङाव बांसिनै टाइमफोरखौ ओ टाइमफोर होनायनि थाखाय गथ' गथायफोरा जे समावहाय फरायनांगौ ओ जे समावहाय बिसोरो फरायसालियाव थांनानै गियान लानांगौ बे समखौहाय बिसोरो ओ समाजारि बिजोङावसो ओ हगारगासिनो आरो समाजारि बिजोंखौसो नायनानै बिसोरो बेवहायसो बिसोरो टाइमफोरखौहाय समफोरखौहाय हगारगासिनो आरो बेनिखायनो ओ आथिखालावहाय माखासे गथ'फोरा गोबां गाज्रि जालांनो हमदों ओ बिसोरो गियानबो सोलोंनो हायाखै समाजारि बिजोङाव गाज्रि माखासे गाज्रि जाथायफोरखौ बिसोरो सोलोंनो हमदों मा मा जाथायफोराहाय गाज्रि गोसारथों गोसारदों जेनेबा गाज्रि सावगारिफोर गोसारनाय बेफोरखौहाय बिसोरो नायनानै गावजों गाव हरलायनाय बैजों बै हरलायनाय बेफोरबायदि गाज्रि हुदाफोराहाय ओ जोंना उम जागासिनो आरो दा गाज्रि थासारिफोरा सोमजिगासिनो जोंनि समाजावहाय ओ बेनिफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बर' आइजोफोराबो ओ बर'नि हाबा जाखानाय माखासे आइजोफोराबो ओ बेबायदिनो समाजारि बिजोंजों जोंहा गफबनानै थानानै समाजारि बिजोङावहाय जोंहा थाहाबनानै ओ गावसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौहाय मोजाङै मावनो हाया मावा मावनानै लायाखै जे खामानिखौ बिसोरो जे समाव मावनांगौ बिसोरो बेखौहाय मावालासिनो समाजारि बिजोङावसो समफोरखौहाय बारहोहरबाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों आरो जायनि जााहोनावहाय बिसोरो ओ ओंखाम ओंख्रि सं संनांगौ समाव बिसोरो मोजाङै सङा ओ फिसायफोरखौ सिबिनांगौ समाव फिसाइफोरखौ मोजाङै सिबिनो हायाखै बिसोरो आरो गथ' गथाय फोरखौ मोजाङै नोजोर होनो हायाखै गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव थिनहरनांगौ मोजाङै ओ थाग थियारि खालामनानै मोजाङै थिनहरा आरो गथ' गथायफोरखौहाय फोरोंनांगौ समाव बेलासि सम फुं बेफोरावहाय बिसोरो गथ' गथायाइफोरखौ ओ मोजाङै फोरोङा हसिया मोजाङै ओ बेबायदिनो गियान होआलासेनो बिसोरो समाजारि बिजोङावहाय बेबायदिनो थासोमनानै गावसोरनि फिसाफोरखौहाय गाज्रि लामायावहाय लांगासिनो आरो ओ बेनि अनगायैबो आरोबाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गुबुन सासे जों रायज्लायनाय बै सासेजों रायज्लायनाय बेफोरबायदि रायज्लायलायनायनि गेजेरजों सोरबा हाबा जाखानाय आइजोआबो आरो हाबा जाखानाय हौवाफोराबो बेबायदिनो मोजां मोनलायनानैहाय सोरबा सासेजों खारलांनाय सोरबा फिसा गोनांखायानो सोरजोंबा खारलांनाय आरो सोरबा ओ फिसा गोनांखा फिसा फिसौ गोनांखायानो गावनि बिसि आंगो बिसिखौहाय गारनानै खारनाय गुबुननि हिनजावखौ लानानै खारनाय बेबाय बेबायदि थासा सारिया जोंहा सोमजिगासिनो। ओ बेफोरनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि माखासे समाज ओ जोंनि ओ बेबायदिनो हाबा जानानै संसार जानाय बेफोरो ओ सिलिंखार जालांनो हमदों आरो समाजारि थासारिया जोबोर गाज्रि जालांनो हमदों सोरबा सेंग्रा मानसियाबो बुरि मानसिखौ लानानै खारनाय दाथ' बिखुनजोफोरखौनो लानानै खारनाय जोङो समाजारि बिजोङावहाय माखासे ओ जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो आरो दा जोंहा समाजारि बिजोंखौ मायाव बाहायनांगौमोन होननानै बुङोब्ला जोंहा मोजां गियान लानो थाखायसो जोंहा समाजारि बिजोंखौ बाहायनानै होदोंमोन ओ जिहेथु जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंहाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे गोजान जायगाखौ जोङो थांनानै दावबायहैनो हायाब्लाबो ओ बिनि जायगाखौहाय जोङो मिथिहराब्लाबो थांनो हायाब्लाबो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों जोङो नागिरनानैहाय जोङो बेनि सोमोन्दै गियान बुथुमनानै लानो हायोमोन आरो बबेबा मोनसे जायगायावहाय जुदि माबाफोर ओ जेनेबा ओ हाबाफारिफोर जादोंब्ला बेफोर बेफोर हाबाफारियावहाय जोङो थांनानै बाहागो लाहैनो हायाखैब्ला जोङो बेखौहाय बे समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो नायनानै जोङो नुनानै गियान लानो हायोमोन गियान बुथुमनानै लानो हायोमोन आरो जोंहा ओ बेबायदिनो जोङो ओ बादायारि माखासे इगजामफोरखौ जोङो होनो थाखाय माखासे साख्रिफोरनि एग्जामफोर होनो थाखाय जोंहा गोबां गिदिर गिदिर लेखाफोर दङ बेफोर लेखाफोरखौ जोङो ओ बांद्राय बेसेन बेसेन गोसानि थाखाय बायनो हाया गोबाङानो बायनो हाया। गोरिब न'खरफोरनि फिसाफोरा बायनो हाया बेनिखायनो बेफोरो बायनो हायि बिजाब फोरखौहाय जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो फरायनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो गियान बुथुमनो हायो आरो दानि आथिखालावहाय बेफोरबायदि समाजारि बिजोङावहाय फरायनायनि गेजेरजों बिदिनो बिजाबफोर बायनो हायाब्लाबो गोबां गेदेर गेदेर मानसिफोरो ओ सोमजिलांनायखौहाय जोङो नुनो मोन गासिनो आथिखालावहाय बेफोरबायदि मोजां हाबायावसो बाहायनो थाख बाय बे समाजारि बिजोंखौहाय ओ दिहुननानै होनाय जादोंमोन आरो नाथाय बेफोरखौ मोजां लामायाव बाहायनायनि अनगायै दानि मानसिफोराहाय गाज्रि लामायावसो बाहायगासिनो दङ सोरबा फोर मोजां बेबायदिनो मोजां माबाफोरखौ हाय होयोब्लाबो बेफोरखौ बिसोरो बारा नायबाङा आरो गाज्रिफोरखौसो बांसिन बांसिनै गोसारहैयो गाज्रिफोरखौसो बांसिनैहाय ओ नायनानै बिसोरो बांसिन बि बिसोरो रंजानायखौहाय लायो आरो बिनि थाखायनो आथिखालावहाय गाज्रि थासारिया सोमजिगासिनो सोमजिगासिनो जोंहा ओ समाजारि बेखायनो आथिखालनि बिमा बिफाफोराहाय समाज आरि बिजोंखौ माबायदि लामाजों नायनांगौ ओ माबायदिहाय बाहायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दैहाय गियान होनाया गोनां गोनांथार होननानै आं सानो। ओ समाजारि बिजोंखौहाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौहाय ओ बाहायहोआलासिनो एसे बैसो जानाय समबासो बाहायहोनाय बेबायदि ओ बेबायदि खालामोब्लासो ओ जोंहा मोजां जागोन आरो। आरो नङाब्ला जोंहा बेबायदिनो जोंनि समाजा गुबुंले जानो थांगासिनो नङाब्ला जोंनि समाजा बिराद गाज्रि थासारियाव थांसिगोन जोंहा आरो ओ बेबायदि बिदिनो हाबा जानाय आइजोफोराबो गुबुनफोरजों खारफालांनाय गुबुन हारिफोरजों खारफालांनाय बेफोरबायदि थासारिफोराहाय गाज्रि जागासिनो। गुबुनफोरखौ नुनानै सोलोंनाय समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो गुबुनफोरखौ नायनानैनो गुबुनफोरबायदि जानो लुगैनाय गुबुनफोरनि नुनानै ओ सोलोंनाय। बेफोर थासारिफोराहाय सोमजिगासिनो आरो आथिखालावहाय दा आंनि समाजारि बिजोंनि सोमोन्दैहाय सावरायनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोसो नामा?
औ नोंथां जुमाय एबा जौ बानायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ।
ओम जुमाय बानायनो ओ एमाव नांगौ जायो। एमाव एमावा जौ एबा जुमाय बानायनायनि रोखोमसे गोनांथार मस्ला होननानै जों मिथिगौ आरो। बर'फ्रा एमावखौ गावनो बानायनानै न'आवनो बानायनानै लायो आरो। ओ एमाव बानायनि माखासे माबा आदबफ्रा जाबाय जे मा नेमफोरा जाबाय एमाव बानायनो ओ थाखाय माखासे जगार नांगौ। ओ सेरसे से ज'खानि माइरं बाक्सानिफ्राय माइब माइरंनिफ्राय एमाव जाया आरो। नाथाय एमाव बानायनांगौ बानायनांगौ आरो। एमाव बानायनायाव नांगौ मुवाफ्रा जेबा जाहैबाय खासि हाग्रा बिजौ मोनजिनै बेनि गोरलै बिबारखौ मोनब्ला साबसिन जायो होनो आरो। बिसिमाव बेदर ओ थलासे ज' खानि आगर सिथानि रोदा थलासे ज'खानि थालिर बिलाइ एबा आनारस बिलाइ गोरलै ओ आदा फुवासो जखानि बेफोरखौ नांगौ आरो। बेफोर गासैखौबो बुथुमनानै लाखानांगौ एमाव बानायनाय समाव माइरं बा घन्टा मोनथामसो सिगां दैयाव सोमनानै लानांगौ आरो बे बेनि उनाव दैनिफ्राय बोखांनानै घन्टासेसो सम माइरंनि दैखौ फसर गारजोबनांगौ आरो। ओ बेनि उनाव ओ खांनानै लानाय बिलाइ बिफां बिलाइ ओ बिलाइ रोदा बेफोरखौ बेदरफोरखौ उवाल एबा दिंखियाव देग्लिनानै लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव सोमखानानै दोननाय बै माइरं ओ जायखौ जों दैखौ फस हुरदोंमोन ना बेखौ ज'यै अन खालाम देग्लिनानै अनदै अन खालामनानै लायो आरो। अनखौ उवाल एबा दिंखिनिफ्राय संग्रायाव दिहुननानै लायो। बे अनखौनो संग्रायाव मोजाङै दैजों सारसो सारसो नानाय जायो आरो। ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ फिसा फिसा लादुरा खालामनानै एसे दाब दाब्लिहां दाब्लिहां रोखोमै दायो आरो बे खौ गुबुन मोनसे संग्रा एबा सान्दांगायाव दोननानै फोराननानै लायो। ओ बानाय गोदान एमाव खौ एमाव गोरलै होननानै बुङो बे एमाव गोदाननि लादुरानि सायाव थाइनै
गोजा एमावखौ ओ सिफ्रुनानै बिनि गुन्दैखौ सारनानै होनाय जायो आरो। बर'फ्रा बेखौ एमाव मोखां होननानै बुङो एमाव। एमाव गोरलैनि सायाव माइनि जिगाब एसे सारनानै बैसाङाव हरब्रै दोनहाबनाय जायो बेनि उनाव बियो एमाव महर मोनो आरो। जुमाय एबा जौ बानायनायाव बाक्सा माइरंनि गोनां जायो जौ बानायनो जुमाय संनायाव जुमाया गेफे जायोब्ला जौआ जाया आरो। जुमाय संनायाव एसे ओ माइरं माबाया ओंखामा स्राव स्राव जानांगौ जायो आरो। जुमायनि ओंखामा दुंब्रुद थानाय समावनो एमावखौ फुननानै गुसु जाहोयो आरो बिनि आरो उनाव हानि दो एबा मालदाङाव सोनानै दोनो। गंसे दोआव सेरथाम सेरब्रैसो ज'खानि माइरंनि जुमाय सोन सानै दोनजायो ओ बे जुमाय एबा जौवआ हरथाम एबा हर ब्रैनि उनाव लोंजानाय जायो हरथामनिफ्राय गुजि हरसिम दोननानै जमाया लोंजायो आरो ओ गवालपारा जिल्ला बा सा बांलानि बर' फोरा जुमायाव एमाव फुननानै संग्रायो एबा सानदांगायाव थालिर बिलाइ बनानै फेननानै दोनो आरो बिनि उनावसो दोआव सोयो बिसोरा ओ दाब दाब बर'फोर बायदि बायदि फिसा फिसा हानि दोआव जुमायखौ सो आरो बे गेदेर दोआवसो सोनानै दोनो गंसे जुमाय सोग्रा दोआव सोर-सोरनियाबा हो बेसोर सेरबानिफ्राय सेरजि जिनैसो माइरंनि जुमाय सोजायो बेदोखौ मोनथाम मुङै मिथिनाय जायो दाबखा, मालदां आरो जंगा। उम बेबायदिनो ओ समाजाव जौनि जौगानाया जाहैबाय उम बर' बर'फोर ब' बर'नि माइब्रानि जुमाया बिसोरनि थाखाय ओ लुबैथि नुवा आरो बैसागो आरो खेराइ फुजाफोर बायदि रंजानाय समाव बर'फ्रा माइब्रानो जुमाय संङो बेनि अनगायैबो जोबोद असे सोमोन्दोनि मानसि फोरानो नो मोजां मोननाय मोजां मोननायनो आरो बेखौ होनो होयो आरो एबा बैसो जानायफोरखौ मान होनो बर'फ्रा माइब्रानि रोसि लोंहोनानै मोजां मोननाय बे मान दिन्थियो आरो बर' बर'फ्रा माइब्रानि जौ रोसि खौ समाजाव गोजौ मान लाखिबोदों बेखौ जों मिन्थिनो हायो। गावनि न'आव माइब्रानि जौ रोसि गुबुननो लोंहोनानै गावखौनो गोसो गेवलां दिन्थिनो नाजायो आरो सानदुं अखायाव खामानि मावनाय दांनायफोराव बर'फ्रा आरो आसामनि सा जन'जाथिफ्रा खुरैसे जौ नङाब्लानो जाथारामोन आरो बेसोरो थांनानै थानायाव मावख्रुब दांख्रुब मावनायनि उनाव खुरैसे जौ मोनलोङोब्ला गावनि देहाखौ
ओ लो-लोरला ज्रब मोनोमोना बेफोरखौ स्रां मोनो आरो हासुदै गोजा जायोब्ला देहायाव साख्रुब सुख्रुब मोनोब्ला ओ खि खरसा जायोब्ला बर'